औ हे
खुलुमबाय
औ नोंथां खुलुमबाय
औ नोंथाङा दा फ्रि ना
औ फ्रि नोंथां
औ आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आङो मोनसे टपिकनि सायाव नोंथांजों गो थौयै सावरायनो होननानै माने आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों सम होनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
दा टपिकनो जाहैबाय माने गुबुन गुबुन जायगायावहाय माने दावबायनाय नङा ओमबा? गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनाय दा नोंथाङा नोंथांनि आइडिया बायदियै बा नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायफेरखो नोंथाङा आंनो एसे खोन्थानानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओम औ दावबाय होन दावबायनाय होनोबा जोंथ' ओरैनो होनना मिथिगौ। माने जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय ओ बे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय अबेबा बेरायनो अबेबा जायगा नायनो बा फरायनो थाखाय जोङो दाबसे जायगायाव थांनांगौ जायो ओ आरो औ बे जायगायाव थांनो बे जायगायाव थांनो थाखाय जोङो डक्टर इन्जिनियार बेफोर फरायनो थाखाय जोङो ओ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जाय याव गोजान जायगायाव थांनानै बिदि फरायनो फरायनानै रोंगौथिखौ मोननांगौ। मोननायखौ जों लानो हायो। आरो जोङो ओ माने जायगाफोर जेरै जों बेरायनाय एबा मोनसे जायगायाव जोङो दावबायनानै बे हारिनि गाननाय जोमनाय ओ बिनि रायज्लायनाय बिनि थानाय बिनि राव फाव जों बेफोरखौ मोननो हायो। ओ आरो जोङो फरायनानैबो बेबायदि गिदिर गिदिर फरायनानै जोङो रोंनो हा योब्ला माने गावनि आथिङाव गसंनो हानायखौ जोङो मोननो हायो। आरो जोङो ओ ओहो बिदिनो जोङो ओ बेलेग दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जों गारि मटरजों थांनांगौ जायो आरो ओ जेरै जोङो गामि ओनसोलाव थायो गामि ओनसोलाव थायोब्ला गामि ओनसोलाव थायोब्ला जोङो ओ जेरै जोङो जेरै ओ टिचार्सफोर जानोबा एबा फोरोंगिरि फोरोंगिरिफोर जानोब्ला जोङो गामि एरियाव थायोब्ला जोङो बिदिनो एल पि स्कुल एम इ स्कुलाव बेफोरबायदियाव टिचार्सआव बेफोरबायदि बिएफोर डिग्रि कमप्लिट फोर जानानै जोङो फिसा फिसौ खामानिखौ मावनो हायो। आरो जोङो जेरै जों गिदिर गिदिरफोर साख्रिखौ मोनो। लानो एबा मोननो थाखाय जोङो बिदिनो गिदिर गिदिर ओ सिटि टाउन नोगोरफ्राव थांनानै जोङो रों गावनि रोंगौथिखौ मोननो हायो। एबा रोंनो हायो ओ ओरैनोथ' ओ बेरायनाया आंथ' ओरैनो बेरायनो मोनायथ' आंबोथ' इदिनो गोजान गोजान जायगायाव इदि थांफेराखै। थांनो मोनदों गुवाहाटि माजबाइट इदि काजलगाव बेफा माने थांबाय आरो बेफोरबायदि जायगायाव अ
औ
नोथा अ नोंथाङाथ' मिथियो जानो हागौ ओ माने गुवाहाटि एरियाव एसे लेथ्रा जायगा होननानै मिथिगौ बयबो। ओ गुवाहाटियाव ओ गुवाहाटियाव मोनसे प्रग्रामनि थाखाय जोङो ओ मोनसे थांनांगौ जादोंमोन गुवाहाटियाव थांनाय थांनायनि जाहोना जाबाय ओ नोंथाङाथ' खोन खोनाग' खोनादों जानो हागौ। माने बागुरुम्बा दोहौनि अ गुवाहाटियाव थांदोंमोन आं थांनाय आं मोनसे खामानिनि थाखाय जोङो बेयाव थांनांगौ जादोंमोन। आरो थांनानै जोङो बेहाय जेरै जोंनो मोनसे हटेलाव रुम भारा दोननानै जोंखौ आलदा जोङो मोसाग्रा मोसाग्रा मास्टार ट्रेनार जों मास्टार ट्रेनारफोरनि थाखाय आलादा जों जेरै जों मोनसे हटेलाव इदि गिदिर गिदिर माने हटेल हटेलाव माने दोननाय जादों आरो ना जोंखौ ट्रेनारफ्राबो माने जोंजों थाफागोन आरो थाफानानै जोङो जेब्ला सम जागोन अब्ला जोङो जेब्ला जोंखौ मोसानो इदि फरायनाय जेब्ला समा जागोन अब्ला जोङो बे सम जानायाव जोङो फुङावनो सिखारनानै जोङो बेनि माने माबायाव ट्रेनिं माबायाव थांनांगौमोन आरो ना जोङो
औ औ
थांनानै जोङो जेब्ला मोनासि सम जागोन अब्ला जोङो माने बिदि हटेलनिथिं गिदिंनानै फैफिनाय बिदि सम जाबा जोङो फै फिननांगौ जायोमोन आरो ओरैनोथ' माजबातआव थांनाय एरिया ओरैनोथ' बिदिमोन मानो होनोबा जायग जायगा नायनो थांनाय जायगा नायनो थांनाय फेमिलि फेमिलिफोर दङना इयाव थांनो माजबाताव थांनायाव माने बिनि थाखाय थांनाय थांनाय जादोंमोन आरो ना आरो इदिनोथ' तेजपुर आरियाव माने कलेजनिफ्राय बेरायनो लांनाय बेफोरबायदियाव थांनाय जादोंमोन आरो ना बेफोरनिफ्राय माने कलेजोंनो बेरायनो लाङोना ओ टिचारसफ्रा स्टुदेन्ट फोरखौ बेयाव माने तेजपुराव थांनायाव बेयाव थां बिनि थाखाय थांनो मोननाय बिदि जादोंमोन आरो अ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माने बिदिनो मानि थाखाय जोङो दावबायनांगौ दावबायनांगौ जायो आरो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बेलेग दाबसे जायगायाव जोङो दावबायनानै मा मा रोंगौथि मोनो बेनिफ्राय मा मा रोंबोनो हायो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन दा आंनि जाबायदि जेन'बा एक्सपिरियेन्स दावबायनाय होननानै बुङोबा आंबो गोबां इण्डियानि गोबां जायगाफोराव आं दावबायखांबाय
ओमफ्राय दा जों दावबायनाय होननानै बुङोबा जेनेबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनायखौनो दावबायनाय नडा होनबा दा गिबियावनो आं बुंनोसै दा जोंनि सुबुंफोरा बांसिनै दावबायो होननानै बुङोबा मानि थाखाय माने सोलों सोलोंथाइ लानो थाखाय नङा होनबा
औ
दा सोलोंथाइ लानो थाखाय फैयो दा जेन'बा जोंनि जायगानि ओमफ्राय गुबुन जायगायाव थांनायनि जाहोना जाहैबाय सोलोंथाइ दा बेजों लोगोसे जेन'बा जोंनि जायगायाव जाय सोलोंथाइखौ जोङो मोजां रोखोमै मोनजोबा बे गोजौ सोलोंथाइखौ जों मा खालामो माने गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानै सोलोंहैनो गोनां जायो आरोखि बेबायदि आरो दा थिग बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन फरायसाफोरखौ जों नुनो मोनदों जेरेखम जोङो बेवहाय डिग्रि कमप्लिट खालामखांनानै गुबुनावहाय जों मा खालामहैयो गुबुन गुबुन कर्स खालामहैयो आरो बेजों लोगोसे जोङो
नायनो थाङोबा ओइस एस कमप्लिट खालामनानै बायेरायाव जोङो गुबुन गुबुन जेन'बा स्टेटफोराव नङा होमबा जों गुबुन गुबुन जायगा फोरावहाय मा खालामहैयो जेन'बा सोलोंहैनायखौ बा फरायहैनायखौ जों नुयो नुयो आरोखि दा जेन'बा आंनिनो लोगो सा से दा जेन'बा सन्देगाव बिथाङा मा खालामगासिनो दङ जेन'बा मा होनोमोनलाय डक्टरनि थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ बिथाङा जेन'बा डेन्टिस्ट जागोन बिथाङा दासिम बैबायदि सोलोंथाइ लानो थाखाय माने गुबुन गुबुन जायगायावहाय माने मा खालामो माने दावबायनाय जायो आरोखि दा आंनि एगजामपलाव सेम आंबो माने गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायखांबाय आंबो गोबां सोलोंथाइ मोनबोदों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जेरेखम आं दा बुंनो थाङोबा गिबियावनो आङो हादरनि बाहेरायाव थांदों होनबा आं नेपालाव थांखांबाय नेपालाव आङो खननै थांखांबाय दा नेपालाव थांनायनि खारना जाहैबाय आङो सेथि फार्स्ट जेब्ला थांदोंमोन अब्ला आं बेरायनो थाखायसो थांदोंमोन आङो थांनायनि उनाव जेन'बा जोङो नुहैबाय जे बिथांमोननि कालसारा बुहुत बेलेग नङा होमबा बिसिनि रायलायनाया बुहुत बेलेग आरो बेजों लोगोसे हाजो हाला बुहुद बुंफबनाय बिसिनि सुबुंनि साननाय हनाय बिसिनि जायनाखि रायलायनाय कालसार बिसिनि थांना थानाय बिसोरनि जिउ जारिमिन बायदि बायदिखौ जोङो दावबायनायजों लोगोसे जों सोलोंनो हायो आरोखि बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे जों दावबायनाय होननानै बुङोबा आङो इण्डियानि जा मस्ट फेमास जेन'बा गवा नङा होमबा आं बेयावहाय जेन'बा खनसे थांखांबाय थांनाय जेन'बा डिसेम्बरावहाय जोङो थांदोंमोन बेयावहाय बेबायदि आरो दा बेवहायबो जोङो गुबुन गुबुन हारिनि माने गुबुन गुबुन जाथिनि माखासे कालसार बा माखासे माबाफोरखौहाय जेन'बा सभाब सबिथ्रबा बिथांमोननि बिहेभियारफोरखौहाय जों माने मोनबोयोबा सोलोंबोनो हायो आरोखि बेबायदि आरोखि आरो बेजों लोगोसे जोंहा मुम्बाइ दा जेन'बा इण्डियानिनो मा होनो फाइनान्सियेल केपिटेल नङा होमबा जा जोंनि इण्डियानि सबसे माने डेभलपसो सिटि नङा होमबा बेयावबो आं थांखांबाय बेयाव आङो खनथामसोआनो जाबाय बेवहाय नायनो थाङोबा आं हारसिं थाङाखै बेयावहाय जोङो मोनसे खामानिनि थाखाय जों ज'यै थांदोंमोन बेबायदि आरो बेवहायबो जोङो गुबुन गुबुन जायगानि माने जोङो सुबुंफोरखौ जों जेन'बा लोगो मोनबोदों बिथांमोनजों जों सावरायदों थारमाने बिथांमोनाबो माखासे जेन'बा दावबायो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायावहाय जेन'बा फैनानै सोलोंथाइ लाफैयो थिग बेबायदिनो जोंबो मोनसे सोलों थाइनि थाखाय माने थांदोंमोन आरो बेयावहाय दा बेबायदि आरोखि दा जों गोबां माने सोलोंनो हायो दावबायनायजों आरो बेजों लोगोसे जोंनि जायनाखि देहा सोलेर बेबो मा जायो फ्राद जायो मानो होननानै बुङोबा दावबायोबा जोंनि गोसोआ साफा जायो नालाय स्रां जायो माने टेनसनफोरा फ्रि जायो थिग बेबायदिनो दावबायनायखौ जोङो माने खालामनांगौ आरोखि बिनिफ्राय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ बा मोजां मोनसे सोलोंथाइ मोनो होननानै आं माने सानो आरोखि बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे दावबायनाय होननानै बुङोबा आङो साउथ इण्डियाआवबो आं थांखांबाय जेरखम अन्ध्र प्रदेश आङो जेन'बा बल गेलेयो नालाय अन्ध्र प्रदेशआव जोङो जेनेबा बल गेलेहैखांबाय बेवहायबो जोङो गोबां लोगोफोरखौ जों लोगो मोनबोदों बेबायदि आरो दा लोगो मोननायजों लोगोसे जोङो माखासे जेन'बा बिथांमोननि जानाय थानाय नङा होमबा
औ
बिथांमोननि जेन'बा जानाय थानाय कालसार बेबायदिखौ जोङो माने माखासे समावहाय जोङो बुजिबोदों मोनथिबोदों आरोखि बेबायदि आरो इण्डियाहाय जेरखम जोङो नायनो थाङोबा बुहुत गिदिर नङा होमबा गुबुन गुबुन जायगायावहाय बा गुबुन गुबुन स्टेटआवहाय गुबुन गुबुन मानसिफोर थांनानै थायो। थिग बेबायदिनो बिथांमोननि कालसाराबो जोंनिजों मिलाया आलादा थेवब्लाबो बिथांमोनहाबो कालसारखौ बैफोरखौ माने जोङो सोलोंबोनो हायो आरोखि थिग बेबायदिनो आरोखि बेबायदि आरो जेरखम दा नोंथाङा बुंनाय बायदि नङा होमबा बागुरुम्बा जेन'बा दोहौ बेवहाय आंबो थांदों नायग्रा हिसाबै नोंथांमोना जोंखौ मोसाखावरि हिसाबै थांदों नङा होमबा दा बेबायदि आरोखि दा बेयावहायबो जेन'बा गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बहुद सुबुं फैदों नङा होनबा नायनो थाखाय बिथांमोनाबो बिनि फ्राय मोनसे सोलोंथाइ मोनलांदों बा जोंनि जेन'बा कालसारखौ बिथांमोनाबो बुजिलांदों। बेफोरबायदि आरोखि दा बैफोरनिफ्रायनो जोंनि सोलोंथाइया जेरेखम जों बिजाबनिफ्राय सोलोंनाय मोननाय नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ बा जोङो बायहेरानि जानाखि सोलोंथाइखौ माने दावबायफ्राय दावबायनायनिफ्राय मोननो हायो होननानै माने आं सानो आरोखि बेबायदि आरो दा नोंथांनि ओमफ्राय जों आं बहुत माने खोथा जेन'बा मोनथिनो मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ रायजलायनायनि जानाखि सम बियो नै जोबनायनि लामायाव फैबाय। गुबुन मोनसे टपिकाव लोगो मोनगोन होननानै नोंथांखौ आसा खालामनाय थाबाय आरोखि औ गोजोननाय थाबाय थेंकिउ।